खोनादोंना? दा आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदों नोंथां दसे सम होनो हागोनना नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ बिदिब्ला जों आयदायाव आवगायनो दा आयदाया जाहै बाय जे जों सावरायनि गोदोनि सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खुङोमोन आरो दानि सुबुंफ्रा माबायदि जिउ खुङो बिनि सायाव नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनि सुबुंफ्रा जोबोद खस्थयै गावनि एबा गावनि जिउ राहाखौ खुंनानै फैदों गोदोखौ गोदो नायोब्लाथ जों गोबां माने जोबोद खस्थनि गेजेरजोंसो जों रायजोखौ जानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना आ आबौ आबैमोननि माबायाव ओ जेनेरेसनाव मानो होनोब्ला गोदोहाय बेबायदि ओ दाय दायो जोबोद माने बेबायदि फेसिलिटिफोर दंना गोदोहाय बेफोरबायदि गैयामोन दाथ गोबां माने जोंनि थाखाय जोंहा मा गैया मा दं जोंहा गासिबो दंजोबो दायो जोंहा ओ थानाय फ्राय जानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय जों गासिबो मोजाङनो दंजोबो दायो गोदोहाय बेफोरबायदि गैयामोन न'आनो मोजां दङमोन ना बेबाय बियानो मोजां गैयामोन जेरै न'रफोरखौ जाय नायोब्ला गोदोहाय बेबायदि जोङो फाकानि जों न' नुनो मोनामोन एबा बेबायदिनो इन्जुरनिब्लाबो जोङो खासि बेफोरबायदिनोसो जोङो खासि जो न' लुनानै बेफोरबायदि ओ थाबोनायखौ जों नुनो मोनदों एबा रायजो जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों फाय गोबां माने खस्थनि गेजेरजों बेबायदिनो ओ मैहुर खालामनानै जाबोनायखौबो जों नुनो मोनदों गोबां माने बेफोरबायदिनि खस थ'नि गेजेरजोंसो बिसोरो गावनि जिउ राहाफोरखौ गावनि गथ' गथायफोरखौ मोजांङै माने दैदेननानै लाबोनो हादों दानि दायो नायोब्लाथ' जों गोबां माने जौगाबाय आरो ना नोंथां ओ दानि दान नि ओ जे जेनेरेसनाव फरायनाय लिरनाय गोबां माने फेसिलिटिस जाबाय जोंनि थाखाय जोंङो अबावबा थांनोब्लाबो जोंहा गोबां बिब्दिनो हान्था मेलाफोरजों ओंखारबाय गाननाय जोमनाय मोजां मोजां ओंखारबाय जोबोद माने मोजां जोंनि थाखाय बेबायदिनो ओंखारोबबाय आरो ना दायो जोंङो गोबां बिदिनो खामानिफोरखौ जों इजियै मावनो हायो। ओ जेरै जोंङो मबाइल फन बेबायदि इन्टारनेट ओंखारबाय जों गोबां माने फेसिलिटिसफोर ओंखारबाय मोजां मोजां स्कुल कलेज गोबां माने जोङो बेफोरबायदि ओंखारनायखौ जों नुनो मोनदों दायो माने जों जोबोद माने मोजां थासारियाव दं आरो ना नोंथां दायो माने जोबोद जौगाथाय जाबाय जोंङो जों गोबां माने सोलोंथाइ लानो हायो जोंनि स्कुल कलेजफ्राव थांनानै बेबायदिनो सकुल कलेजफ्राबो गोबां माने बिदिनो जौगाथायाइ एबा प्राइभेट स्कुल कलेज ओंखारबाय बेबायदियाव जों गोबां माने सोलोंथाइ एबा बेबायदिनो मोजां गियानफोरखौ लानानै जोंङो उननि एबा फिउसारनिफोरखौ जों सानैहनो हायो जे इयुन फिउसाराव जों मा मा मावनानै जागोन जों बेखौहाय माने साननानै जों मोजांङै फरायो दानि गथ'फोरा नंङा होमबा नोंथां गोदोथ' बेफोरबायदि गैयामोन कलेज एबा स्कुलाव नों थांबाथ थांङाबाथाया बिदिमोन आरो ना गोदोनि गोदोनि थासारियावथ' बेबायदि एभेलेब स्कुल कलेजफोर गैयामोन थायोब्लाबो मोनसे मोननै अबावबा एफा गोजान बिदिसो थायोमोन आरो ना नोंथां जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों ज सोरहाबा सोरहाबा बेबायदिनो फरायनानै दाबो गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो जब एबा साख्रि मावनाय एबा बेफोर मावनायखौ जों नुनो मोनो नुनो मोनदों दाबो दाबो खायफा खायफा सुबुंफोरा दंङो गोदोनिफ्राय लानानै दासिम बेबायदिनो गावनि खस्थ' खालामनाय एबा खालामनानै मोननाय साख्रि बेफोरबायदि जों माव नुदों आरोना नोंथां आरो जों गोबां माने जोंहा मोजां फेसिलिटिस जाब्लाबो मोजां सोलोंथाइ मोनब्लाबो मोजां जोंहा जौगाथाय जाबाबो जों माने दायो जों गोबां माने बिदिनो दुखु सैसो आरो दंङो मानो होनब्ला जोंहा गोबां कम्पिटिसन जानो हमबाय दायो फरायनायावनो होन गोबां खामानिफ्रावनो होन जों मोननो थांला जोंङो साख्रिफोरखौबो जों मोननो थांला जों एभलेबेल सिगाङावहाय जोंहा एभलेबोल मोननो थांङोमोन दानि जेनेरेसनाव सोलिबाय थानाया गोबां माने सोलायबाय आरो ना गोदोनिफ्राय लानानै दासिम गोबां माने जौगादों जौगानाया नाथाय जोंहा जोबोद खहाबो फारसेथिं नायोब्ला जोंहा गोदोनि गोदोनि सुबुंफोरा माने बेबायदिनो जिउ खुंनानै एबा आबाद मावनानैसो जायोमोन दायोथ' दायोथ' बेबायदि बांद्राय आबाद मावला खायफा खायफा ल' मावनाय नुसै गोबां माने सोलायबाय आरो ना सोलायनाय थासारिया फैबाय जौगाथाय जौगाथाय जाबाय नालाय नोंथां नोंथांङा फंनैसो फोरमायना होनो हागोन नामा बेनि सायाव
दा गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय आरो दानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायनि दिनैहाय गोबां जों सोलायनायखौ नुबोदों आरो नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा गोबांथार दुखु खस्थ' बा जार्ला सहायनानै जिउ खुंबोनाय सुबुंफोर बैफोरनि बेलायावहाय मा मा सुबुंफोरा माने गोदोनि सुबुं फोरा माबायदि मा खामानि मावनानै जिउ खुंबोयोमोन बुङोब्ला जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा माखासे जिब जुनार फिसिनानैबो गावनि नांगौखौ सुफुंनानै लायोमोन दाउ अमा बोरमा हांसो बायदि बायदि मोसौ आरिखौ फिसिनानै गोदोनि सुबुंफोरा बेफोरनिफ्राय फाननानै रां एसेबाबो आरजिनानै गावनि न'खरखौ फिसा फिसौखौ खांबोयोमोन बा न'खरखौ सालायोमोन
नाथाय दानि सुबुंफोरा बैफोरखौ मावोब्लाबो माखासे गोनोखो आदबजों हमनानै ला गोदोनि सुबुंफोरा अमा फिसि अमाखौ बा से बोसोर बा गु दान स्नि दान बेबायदि दानि सुबुंफोरनि अमा फिसिनाया माखासे जि आदार। जि गोनोखो आदाबजों दिहुनजानाय माखासे आदारफोर थायो बेफोरखौ बायनानै नै दान थाम दानावनो अमाखौ फेदेरनानै फाननानै रां आरजियो। बैफोराव नायोब्ला जोंहा गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो। गोदोनि सुबुंफोरना माखासे गावनि जि एसे एनै रोंगौथि थानाय। बेजोंनो गोबांथार खामानिखौ मावनानै एसे एनै रांजोंबाबो सोलियोमोन नाथाय दानि बे सुबुंफोरना एसे एनै रांजों सोलिनायखौ जों नुला। मानो होनोब्ला गोबां सुबुं अनजिमा बांदों बेसेबां बेसादफोरनि दाम। बायदि बायदि नांगौआबो बांगासिनो दा बैफोरनि जाउनाव जोंहा गोबांथार जौगाबोनो हमबाय आरो जौगाबावनो। आं बेखौ सानो।
औ।
गोदोनि सुबुंफोरा माखासे जिबायदि आबाद मावोमोन बैनिख्रुइ साबसिन दानि सुबुंफोरा माखासे जि गोनोखो आदबजों दिहुन जानाय बा मुलि बायदि रासायनारि हासार बैफोरखौ लानानै आबाद मावो नाथाय आं सानो गोदोनि सुबुंफोरनि आबाद मावनाय बेखौ दानि सुबुंफोरनि आबाद मावनाय एसे साबजाथाव नङा।
औ।
जेसेबां आबाद मावो एसेबां मेडिसिनजोंसो
फिथाइ दिहुनजोबनाय बिदिखौ जों नुयो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा जि आबाद मावो बे फोर जाहैबाय जोंनि अर्गेनिक जे गोबोरखि हासार खानस्रिखि हासार बेफोरजों आबाद मावनानै जायोमोन बैफोरनो साबसिन बेनिखायनो गोदोनि सुबुंफोरनि देहाफ्राव जों बांसिन बेराम आजारफोरखौ न मोननाय जाया। आरो दानि सुबुंफोरनि देहायाव जों बांसिन बेमार आजार मानो होनोब्ला दानि जि आबाद मावनाय बे मैगं थाइगंखौ जों जायो। मैगं थाइगंआ बैफोरो बांसिन दानि सुबुंफोरा रासायनारिक हासार इउरिया बायदि बायदि बाहायनानैसो फिथाइ मोननाय बैफोरखौ जों जायोब्ला जोंनि देहायाव गोब्राब बेरामाथ' जाखागोन बेखौ जों मिथियो। आरो गोदोनि सुबुंफोरा माखासे सि जोम दानानैबो जिउ खुङोमोन आखायजों दानाय थाव फाइ लुनानै जि एम्फौ फिसिनानै फिथोब मोनो बे फिथोबजों बि थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहिरुननानै मिथिंगानिफ्राय माखासे आगर आखाय जेरै फारौ मेगं दिन्थिया आगर हाजो आगर
बि दिहुननानै फाननानैबो जिउ खुङोमोन नाथाय दानि जुगावथ' जों नुनो मोनदों बांसिनानो किसान दानायखौ जों नुनो मोनला। बुथारबाबो खमा खमला बबेबा जायगाफ्रावनो जों मोनसे इसिबांखौ जों नुनो मोनला बेबो गाव हारि जि दानायखौ माखसे गुबुन हारिनि गाननाय जोमनाय सिफोरखौ सो जों दानाय नुनो मोनसै
दा आजिखालि जोंनि माखासे सि जोमखौ बांसिन मिसिनारि बायदियियावबो जों दानायखौ नुसै थेवब्लाबो इसिबां साबजाथाव जाया मानो होनोब्ला गावनिया खाइनि दानाया एसेबाबो बेलेग जायो जोंनि मेचिनाव दानाय माखासे जि जोमावहाय जोंनि गोदोनि जि मिथिंगानिफ्राय बुथुमनाय सुबुंफोरा आदब आगर आखाय बेफोरबो गोमालां नो हमदों लासै लासैनो दा जोंहा खोथाया बुंबाबो जोबा नोंथां समाबो जाबाय बेनिखायनो दोनथ'सै नामा नोंथां
औ जागोन दे